हेल' अ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां औ
औ नोंथाङा दा फ्रि ना
औ आङो फ्रियैनो दंथ'यो दा औ
औ आं नोंजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादों आरोना दा नोंथाङा दसे सम होनो हागोन नामा आंनो
औ हागोन दे नोंथां हागोन
औ मानिे आङो जानबुंनि सायाव सावरायनो सानदों
औ सावरायजागोन नोंथां सावरायजागोन
दा नोंथाङा मा सानो जानबुङा जोंनि थाखाय मुलाम्फा लाबोदों ना खहा लाबोदों
नोंथां आंनि बायदिब्ला माने जामबुंनि बागै बा मबाइलनि बागै जोंनिया मोननैबो लाबोदों माखासे बिथिङाव मोजां मोनबोदों आरो माखासे बिथिाव गाज्रि लाबोनायखौ आं मोननाय जादों आरो
औ जों जेला मोजां बुङोब्ला माबाददि आरो गाज्रि बुङोब्ला माबादि नोंथाङा सानो
मोजांनि बुङोब्लाथ' जोंनिया मोजांनि बेलायाव दान्दिसेयावनो जोङो गोजानाव थानाय सोरबा सुबुंखौ बा जोङो न'खरनि मानसिफोरखौ जोङो से मिनिट बा से सेकेणडनि गेजेरावनो जोङो खबर लाहरनो हायो नायहरनो हायो भिडिअ' कलफोरनि गेजेरजों जों नायहरनो हानाय जायो आरो नोंथां आरो माखासे जोङो गुबुन गुबुन हादोराव बा जोङो गोजान गोजान जायगायाव माखासे जाथाय जानाय बा प्रब्लेम जानायफोरखौ जोङो जोङो जामबुंनि गेजेरजों जोङो नुनो हानाय जायो
औ औ आरो जेनेब्ला दे मुलाम्फायाथ' बहुत दङ आरो खहा बुङोब्ला खहा बुङोब्ला नोंथाङा माबाददिखौ सानहरो उ
औ खहानि बेलायाव बेबायदिनो जोंना माखासे समा जोबोद नस्थ' जालांनो हमो जामबुंनि दारै जेरै जोङो
मबाइल बा जानामबुंखौ जों नायनानै थाबाय थायोब्ला जोङो नायबाथाय जों माने दोननो बानाय जायो ना नोंथां
औ औ नंगौ
नायनानै नायनानै जों माने समाज गोबांनो बेबायदि नस्थ' जाो
औ
जोंनि फरायसा बा फरायसुलिफोरनि गेजेरावहाय माने बेयो मोनसे इफेक्टिभ बायदि जानानै दं आरो ना माने
औ
जेरै माखासे गथफ्रा फरायसाफ्रा गेम गेलेयो अनलाइन गेम गेलेयो आरो बेवहाय गोबांनि खोनायो जों माने बेवहाय गोबां रां गारनानै माने बिमा बिफा सोरनिबा एकाउन्टनिफ्राय रां एड खालाम खालाम बेयाव बाहायनानै माने गोबां रां खहा जानायखौ खोनानो मोनो आरो आरो ओ जा बुङावहाय जों माने जोंनिया माने बेखौ नायबाय थायोब्ला माने जोंनि मेगना माने औ नंगौ ओं
आं सानो खालि मेगनाल गाज्रि जालाङा जोंनि साननाय हनाय बेफोरबो माने गो माबानानै थाबाय थायो आरोना खालि ज आबुङावल बिदि जेरावबो मावनो गोसो जायो बिदि जालाङो खोमा औ औ आरो मुलाम्फा बुङोबाथ‌ गोबां दङ
दङ दङ
जेरै जोङो बायदि बायदि खौरांफोरखौ नआवनो थानानै जेनेबा जानबुंखौ नायनानै जानबुंनि नि गेजेरजों मिथिनो हायो
औ औ
आरो माबाफोर जाग्रा जानो लुबैदोंब्ला जेरै दाथ सुगि जमेट बेफोर ओंखारबाय दा बेफोरखौ जोङो जानबुंनि गेजेराव गेजेरजोंनो अर्डार खालामनानै जानो हायो
औ औ आरो सोलोंथाइखौबो जोङो दाना मबाइलनि गेजेरजोंनो जों जाम्बुंनिखौ जों मोननो हानाय जायो
औ औ नंगौ
सोलोंथाइ बा गियानखौनो जों मोननो हानाय जायो आरो ना
औ बाहायनो रोङोब्ला गोबां मुलाम्फा दङ जानबुंआवबो नाथाय रोङाब्ला बिराद खहा खालामो
औ औ
आरो जेनोबा बुंनो थांबावोब्ला जुदि दा अबेबा थांनो थाखाय नफोराव गारि गैयाब्ला उबेर बायदिसिना एपफोरनिफ्राय जोङो गारि बुक खालामनानै थांनो हायो जुदि जानबुंआनो गैयामोन होनब्ला बेफोरो जानो हाथावनो नङामोन ना दा बेफोर फोर माखासे मुलाम्फा जाहैबाय आरो जानबुंनि
खहानि बेलायाव बुङोब्लाथ‌ आं सानो माखासे जाम्बुं फैनायनि ओमफ्राय माने जोंनिया सोमोन्दोआबो माने माखासे गोजान जालांनो हमबाय आरोना नोंथां। जोंनिया सिगांनि समाव माने ओ गेलेनाय मानाय जोङो बेलासि जायोब्ला माने उन्दै उन्दै गथ'फोर सेंग्राफोरखौ जों माने गामिनि फिल्डफोराव जों फुटबल, भलि बा क्रिकेट नै बेफोरबायदि गेलेनाय नुयोमोन आरो नोंथां नाथाय दा मा नुयो जे जोंनिया माने बयबो न' सिङाव थायै थायै गाव गाव गावनि मबाइलाव बे बेस्थ थायो सोरबाया मबाइलाव अनलाइन गेलेयो। सोरबाया भिडिअ नायना थायो बेखौसो नुयो आरो नोंथां।
औ औ जायनि जाउनाव जोंनि देहा फोराबो बुहुत नस्थ जानो हमबायनाा बेफोरनि थाखायनो जानबुं नायनानै बाहेरायाव ओंखारनाय गैला थाबायनाय गैला। जेबो एक्सारसाइस गैला जानबुं नायै नायै सम हगारहर नानै देहाफोराबो माखासे खहा लाबोबोबाय जानबुंआ।
औ
आरोबाव नोंथाङा मा मा मुलाम्फा मोनथिनो मोनबावो?
मुलाम्फायाव आंनिब्ला माने जोङो माबा मोनसे बुस्थु बायलाय फानलाय खालामनो हायो जोङो। ओ जामबुंनि गेजेरजों जोङो जेनेबा माबा मोनसे बे बुस्थु नों प्रडाक्फोर फाननोब्लाबो नों माने ओ मबाइलनि गेजेरजोंनो नोङो फानहरनो हायो जेरै माखासे जोंनिया फाननो हानाय एप्सफोर थायोना मबाइलावहाय बेफोराव माने नोङो फानहरनो हानाय जायो आरो बायनो गोसोब्लाबो नों गोबांथा बायनो हायो। दानियाथ जोंबो बांसिनानो हाथाय बाजाराव थाङालासिनो जोङो
औ
हाथाय बाजाराव मोनै बा गोजान गोजानाव लनायनांगौ नैबेफोर बुस्थुखौ जोङो अनलाइन अर्डारनि गेजेरजों जों मोननो हानाय जायो आरो।
औ औ औ नंगौ नंगौ। नाथाय जानबुं गैयाब्ला जे बेफोरो जाफुंनो हाथाव नङामोन आरोना।
औ औ नंगौ नोंथां। माने समा माने गोबाव जागौमोन आरो माने। लानानै दा जों गारि गाखोनानै गोजान जायगायाव लायनांगौ बुस्थुखौ माने जों दानिया
औ
गाव गावनि
औ औ नोंगौ।
औ समाबो जों बासायनाय जायो आरो। उम
आरो सोलोंथाइनि बेलायाव बुङोब्ला जेनेब्ला जोङो कचिं माबा माबिफोर लानोब्ला दस्रा जायगायाव लाहैनो गोनां जायो। बा जोंनि जायगायाव दंब्लाबो दस्रानि जायगानिखौ जुदि फसायहरोब्ला बेयाव लाहैनो लुगैयोब्ला थाहैनो थाखायबो गोबां खरसा दंना थांनो फैनो बेफोरनि खरसा बासायनानै न'आव थानानैनो अनलाइन क्लासेस खालामनो हायो। नोंगौ ना? औ जानबुंनि गेजेरजों। आरो माबाफोर औ
सोलोंथाइनि होनोब्लाथ नोंथां जोंनिया माने सोलोंथाइथ जोंना अर
औ औ
जोङो माबा मोन मावनो थाखायबो नों रोङिखौ माने गासियावबो जों लानो नुदों
औ औ
मोनसे खामानि मावनोब्लाबो नों बेखौ रोङाखैब्लाबो नोङो बेयाव जानबुंङावनो नोङो सार्च खालामनानै मोननो हायो
औ इउटुबफोरनिफ्राय
इउटुब गुगोल मोननाय जायो आरो
औ औ आरो बायदिसिना सोलोंनोब्लाबो जेनेब्ला माबा माबि बानायनाय एरिनाय सोलोंनोब्लाबो जोङो जानबुंङावनो इयउटुबफ्राव नायनानै बुहुद सोलोंनो हायोना
औ हायो नोंथां हायो
औ दा बेफोर माखासे मुलाम्फा जाहैबाय आरो जानबुंनि गियानफोर जोङो मोनथिनो मोनो माखासे
औ
औ
दा जोंना गारजेननि बेलायावबो दङ गोबांनो जोंनिया बुहुत स्किम जायोना
औ नंगौ
बाहायनानै जोंनि दाया माने गासिबो बै मानसि हाजोबो आरो जायनि जाहोनाव खोनानाय जों गोबां खोनायो माने सोरनियावबा जानाय बा दानाफोरा माने खावजानाय नफोरखौ जों गोबां खोनानो मोननाय जायो
औ बिदिनो जायो गोबां खहाबो दङ जुदि बाहायनो रोङोब्ला जानबुंआ जोंनि थाखाय बहुत मोजां आरो बेखौ जोङो गाज्रि बाहायोब्ला किन्थु बुहुत खहा जायो
मोनसे बुस्थु माने जोंनिया मोननैबो थाखायो नोंथां जेरै मोनसेयाव मोजांबो थायो गाज्रिबो थायो नोङो गाव गावबागाव नायनानै जुदि नोङो बाहायनो रोङोब्ला बियो मोजाङाव थाङो
औ
बाहायनो रोङाब्ला बियो गाज्रियाव थाङो आरो नोंथां औ
बेफोरनो
औ दा जोंनिया जामबुं जों गाव गावनि रोंगौथिखौबोे देखायनानै जों रां आरजिनोबो हायो नोंथाङा औ औ जेरै दानियाथ जों दङ फेसबुक इउटुब बेफोरबायदि रोंगौथिखौ देखायनानै जोङो रां आरजिनो हायो आरो
औ नंगौ बिदिब्ला नोंथां समाबो जाबाय दोनथनोसै नामा नोंथांजों रायज्लायनानै बहुद गोजोननाय मोनबाय
गोजोननाय मोनबाय आंबो नोंथां
गोजोन्थों
औ गोजोन्थों दे नोंथां